ओ नोंथा जों थ' दा दिनै हारिमु हारिमुनि बागै सावरायनो नागिरदों आ दा होनबा मोनसे हारि होनबा हारिमु होनबा जों माखौ फोरमायो मोनसे मा हारिमुवा जोंनि मा जों बेरखाङो जेरै खाम सिफुं ओ दामनाय देनाय सेरजा बायदिसिनाजों जोंनि मोनसे मा हारिमुवा बेरखाङो दा थिग बेबादिनो जोंनि जेरै बर'आ बर'नि मोनसे हारिमु सिनायथिया जाहैबाय मोनसे मा खाम सिफुं जथा बेफोरजों मा ओ जोंनि बर' बर'नि हारि हारिनि हारिमुखौ जोङो मा दिनथिनो हायो जेरै ओ जेरै बेजोंनो जोंनि बर'खौ मा जौगानायनि फारसे लामा लानो हायो ओ थिग बेबादिनो गुबुन गुबुनफोर गुबुन हारिफोराबो जेरै गावसोरनि मा गावसोरनि आंगो बा हारिमु बा हारिमु दङ जेरै बिथांमोननियाबो मा दामग्रा देग्रा बायदिसिना जों मा गावसोरनि हारिखौ मा सिनायथि होयो थिग बेबायदिनो मोनसे मा हारिया गावहा मोनसे हारिया सिनायथि मोननो थाखाय मा बयहाबो मोनसे मोनसे मा गावसोरनि सिनायथि होजानाय मोनसे मा मा होनो इखो दामग्रा देग्रा बे फोरजों मा सिनायथि मोनो हारिया औ दा जोंनि बर'आ जेरै बेफोरजोंनो सिनायथि मोननाय मोनसे जौगानाय हो आ जोंनि अल भारतआवनो जोंनिया मा हारि जोंनि बर' हारि बेयो मोनसे सिनायथि होजानाय बेनि खाम सिफुं जथा सेरजा बायदिसिनाया मा जोंनि मा बर'नि मोनसे सिनायथि जानाय मोनसे मा मोनसे जों नेरसोन जाय बे हारिमुवा मा गोदो गोदायनिफ्रायनो मा दंबयो जायखौ जोङो दासिमबो मा सिनायथि होनानै लाखिबोबाय थादों जों आ -थाङा फंनैसो बुंदो बेनि बागै
अ नोंथां हारिमु होननानै बुङोब्लाथ' ओ हारिमुवा मोन मोनसे हारिनि आयदा होननानै जोङो बुंनो हायो मानोना मोनसे हारिनि जि थासारि बेखौ जों बै हारिनि हारिमुनि गेजेरजों जौगानाय गोग्लैनाय बे बिथिं मोनसेयाव जोङो सिनायनो हायो आरो दा बेखायनो मु होननानै बुङोब्ला बेखायनो महर आरो मुस्रिखौ सरासनस्रायै बुजायनाय जायो
जाहाथे बै हारिनि महर मुस्रिखौ जों बोरै मोनदाङो बेफोरनो हारिमु आरो नोंथाङा जिखिनि बाथ्राफोरखौ बुंबाय जे हारिमुवा माजों माजों आ सिनायथि मोनो होननानै नोंथाङा बुंनो नागिरदों दा बे बिथिंखौ बुंनो हागोन जे थासारिया नैबे नैबे जे नोङो खाम जथा सिफुंनि गेजेरजों बर' हारिनि हारिमुखौ जोङो फोरमायनो हायो दिन्थिनो हायो बेखौ नोंथाङा बुंनो नागिरदों नोंगौ नोंथां बि जोबोद रोखा मानो होननानै बुङोब्ला खाम जथा सिफुंनि अनगायै जोङो बैसागुनि जि मोनसे थासारि बे ओंथि थाया मानोना बैसागुआव जोङो रंजायो बाजायोब्ला होमा जोङो खाम जथा दा सिफुंनि देंखोजोंसो जों रंजाखायो दा बेखायनो मोनसे हारिया थांनानै थानांगौब्ला बैफोर गारनानै मालाबाबो थांनानै थानो हाया जि हारिमुनि आगजुफोर दामग्रा आगजुफोर बेखौ गारनानै थांनानै थानो हाया दा बेखायनो जोङो बर' हारिनिमुनि सायाव जुदि बायस स्पेसियेलि जों जुदि सावरायनांगौ जायोब्ला होमबा जोङो बर'नि नैबे दामनाय देनायफोरखौ लानानै जोङो सावरायग्रोनांगौ जायो मानोना बर'फ्रा आबाद गाहाय मोनसे हारि आरो आबाद गाहाय हारिया
गैया
जेब्लाबो मिथिंगानि सायाव सोनारनानै रायजो जायो आरो बे बिथिंखौ जों नोजोर होयोब्ला होमबा आबाद गाय हारि बर'फ्रा मिथिंगानि सायावनो रायजो जायो हिसाबै बैसागुआ बर'फोरनि थाखाय मोनसे गेदेरथार फोरबो रंजाथाइ फोर फोर आरो बेखौ माहारियारि फोरबो होनाबो रिखखौनायस होनाय जायो बियो बर'नि आमाय थुख्लुबो होननांगोन माने खावसे बाहागानो आरो
औ नोंथां
बैसागोआ जिहेतु आबादारि बर'फोरनि थाखाय माहारियारि फोरबो दा बेखायनो बै बैसागुआव जिखिनि दामनाय देनाय रंजानाय बाजानाय जिखिनि जायो बेयाव गासैबो नोंथाङा जि बुंनाय खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोरनि दामनाय देनायानो बैसागुखौ मुहिनि गोनांसिन खालामो।
औ
बेखायनो खाम जथा सिफुं बेफोरनि जि मोनसे मोनसे थासारि बियो बैसागुआव जोबोद गोनांथार। दा बेखायनो बे बिथिंखौ लानानै जों खाम होननानै बुङोब्ला खामखौ जोङो थोंजोङै ओ मान्दार दंफांनि जोङो बेबायदि सेथना दंफांनि जोङो बेबायदिनो गुबुन गुबुन थाइजौ दंफांनि फोरबो बानायो नाथाय बियो जिखि दंफांनि जाया मानो बे रेजें जानांगौ आरो खामानि महर होननानै बुङोब्ला
अब्ला
जोङो बियो सरासनस्रायै थाम फुट आरो थाम साराय तिन फुट एबा थाम पइन्ट बा बेबायदि फुडनि जायो माने गोजौ गाहायखौ लानानै। दा बेखायनो नर्मेलि जोङो बे मोननै महराव बांसिन खामखौ जों नुनो हायो। बेनो जाहैबाय एसे गोजौ गोगोम गिदिर गोलाव मानसिफोरनि थाखाय बियो साराय तिन फुटआ ग्रोब जायो आरो एसे गाहाय हायदोबदोब मानसिफोरनि थाखाय। बियो थिन फुटनो जथेस्थ' जायो नोंथां दा होमबा खाम खामाव जोङो दामग्राखौ जोङो माखासे सामब्राफोर बाहायनाय जायो आरो बे खामनि सामब्रा होननानै बुङोब्ला जों सरासनस्रायै बोरमानि सरासनस्रायै जों मोसौनि सरासनस्रायै जोङो मैसोनिखौ बाहायनाय जायो। बिनिफ्राय बै बिगुरनिनो दुरुंजों जोङो खामखौ गोरा खालामनाय जायो ओमफ्राय खामनि बै दामग्रा गेजेर खन्द'आव जोङो मोनसे गोसोम गाबनि लाहा होनानै खौ दामनाय जायो जेरावनोखि बिनि बे गैयाब्ला खामनि महरानो आबुं जाया एबा खामनि देंखोआ आबुं जाया। दा बेखायनो जोङो बै लाहा खौ होनानै लानाय जायो आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन ओनसोलाव जोङो आथिखालनि थासारियाव जोङो गोबां लाइमोनफोरखौबो खाम दामनायनि सायाव गोसो होनायखौ जों नुदों। आानखि गुबुन गुबुन ओनसोलाव दिनै हौवाफोरल' दामो बेबायदि नङा। हिनजावफ्राबो हिनजावसाफ्राबो दिनै खाम दामनो थाखाय फोरोंथाइ मावबादाफोरनि गेजेरजों दिनै बाहागो लानानै जाफुंसार जादों दा बे थङाव नोंथांमोननि फारसे नोंथांमोननि थिं ओ खामखौ माबायदि बानाय एसे फोरमायनो थाङो बे समाव नोंथांखौ खावलायबाय।
जोंनि जोंनि लागोआवथ' खामखौ बिदिनो होनो नोंथांनि बुंनायाबो नंगौ। ओ जेरै ओ मान्दार बिबार थाइजौ बायदिसिनानिनो बानायो। दा थिग बेबायदिनो जों मोनसे मा खामखौ बिदिनो ओ लाहा होनानै महर होनाय महर होनाय बेजों मोनसे खामनि महर मोनो। जाय जायखौ जोङो बैसागु फोरबो बायदिसिना ओ फुजा फुजा फोरबोफोराव जोङो खामनि दामनायखौ जोङो मा महर होनो हायो। जायनि थाखाय जोंनि मा बेफोरजोंनो जोंनि बर' हारिया मा? जोंनि बर' हारिया मा जौगानाय दा बे थनन्दनो खाम सिफुंमोन बा सिफुंमोन बा सिबफुङा मोनसे मा औवा। हौवाजों बानायजानाय मुवा बे मोनसे बेयाव गासै जों नामा। जोंनायाथ' ओरैनो थाइ औवा बिजलि औवाजोंसो बानाय नालाय खामखौ सिफुंखौ औ बियो ओरैनो मोनबा गुदुं थायो मोनबा मोनबा गुदुंजों बानायजानाय आरो सिफुङा दा आथिखालावथ' बिदिनो गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन माबाफोरजों बानायो सिफुंखौ राहाफोरजों आथिखालाव पाइपफोरजों बानायो खिन्थु गोदो गोदो ज समनिफ्राय बानायजेनदों बे समाव बांसिनानो औवाजोंसो बानायोमोन नालाय जोंना खिथिफुङा औ औ गामि ओनसोलाव औ
बेनिफ्राय बै
बेखिनियानो आरो नोंथां।
औ। होमबा नोंथां खामनि सायाव जों सावरायबाय सिफुंनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बुंबाय नंगौ थारैनो सिफुङा गोबा जानांगौ बिनि महरा ओमफ्राय बेजों लोगोसे सो जोङो सिफुंनि गुदुङा गरमबा होननानै बुंखानाय जायो। दा बे हिसाबै बे मोनबायानोखा
औ।
ओमफ्राय ओरैनो गुबुन गुबुन देंखो बोनायफ्राव
औ औ औ मोनब्रै मोनोनब्रै औ मोनथार
थासारि जों नुनो मोननाय जायो दा सुंखौु गाहाय बर'फ्रा नों नोंथाङा दानि जिखौ बुंदों जे औवा बिजीनि दार लानानै मालाबा जोङो बिदिनो गुबुन गुबुन माबायदि थासारिजों जोङो मा खालामनो हायो थासारिखौ बिथा खालामनानै जोङो खालामनाय जायो आरो सोहोर मोखाङारि ओनसोलफ्रावथ' नोङो औवाफोरनि मोननांगौआ बिराद माबा जायोथ'
गोरा गो
दा बे गोब्राब जायो दा बेखायनो बे हिसाबै बै मोनसे पाइपफोरखौनो दानानै बिथांमोना बानायनाय जों बेबायदि नुनो मोननाय जायो आरो सिफुंखौ जों जेनेरेलि मोननै भागाव नुयो। मोनसेया जाबाय जायखौ जों बैसागु मोसानाय जायखौ जों थानसालियाव बाहायो जायखौ खेराइ मोसानायफ्राव बाहायो बे जाबाय गोलाव नुयो ओमाय जाय खौ जों देंखो बोनाय बायदिसिना कालसार प्रग्रामफ्राव गुबुन गुबुन रेकर्डिंफ्राव जायखौ जों बाहायनाय नुयो बेफोरो जाहैबाय नों एसे गुसुं जायो औ। बेबायदि मोनसे थासारि बेखायनो सिफुंनि जि मोनसे महर बेखौ नोंथाङा जिबायदि बुंदों बेबायदिनो जोङो आजावनानै लानो हायो गुबुन मोनसेया जाबाय बर' हारियाव जोङो सावरायनांगौ होननानै बुङोब्ला जों गोबांथार दामग्रा देग्रा जोंहा बे समाव सोरजिनानै गोदोनि आजै आजमनानै लानानै फैखादों।
औ लाना फैखादों नोंथां।
आरो बै कनसेप्टफोरखौ नायोब्ला बै सानस्रिफोरखौ नायोब्ला बे दिनै गोलावथार समावबो बै दामनाय देनाया जोंहा गोदो जेरैमोन दाबो बेनो जादों। जेबो एसेबो सोलायबोआखै आरो बिनि सायाव जि नोंथांजों दिनै सावरायनो मोनबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना बर' हारिमुनि सायाव ओ जि सावरायबाय जि खाम ज'था सिफुं सिफुंनि सायाव सावरायबाय बेयो जोबोर गोजोनथावना होमबा नोंथां दिनैनि जि सावरायनाय औ बेखौ एसेआवनो जागोन दे नोंथां औ